खोनादों नोंथां
औ नों-नोंथां ओ नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जादों औ नोंथांजों दसे सम सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथां थारैनो
औ बिदिब्ला ओ नोंथांजों ओ दाथ' ओ दाथ' जोंना दैज्लां बोथोर नङा होमबा नोंथां दैज्लां बोथोरनि ओ माइ आबादनि सायाव जों सावरायनोसै। औ माइ आबाद होनोब्ला जोंङो मा बयबो बयबो सुबुंङानो माइ आबाद मावनानै ओ मावनानै जायो नंङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां थारैनो
जोंङो माइ माइ आबादखौ जों गासिबो स सुबुं माहारियानो मावो। जोंनि बर' सुबुं माहारियाल' नंङा गुब गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो माइ आबादखौ मावनायखौ जोंङो नुनो मोनो नंङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां थारैनो
बेबायदिनो जों ङो माइ आबादखौ ओ माबायदि मावनाय जायो नोंथां नोंथांङा एसे फोरमायनानै होलाय।
औ नोंथां थारैनो। जोंनि जायगायाव ओ जि माइ आबाद मावो बे दैज्लां बोथोरावथ' गोबांङै जोंङो माइ आबाद मावनायखौ नुनो मोनो। माइ आबाद मावनाय बुंङो ब्ला बेवहाय बायदि रोखोमनि माइ थायो जोंनिया। बेखौ जोंङो औ जागा लायै जायगा जेनेबा गोबां बेलेग बेलेग माइ आबादखौ जोंङो जों मावनायखौ नुनो मोनो। बेवहाय माइ आबाद मावनो थाखाय जोंनो नांगौ जायो दै बे दैखौ जोंङो दैज्लांङावथ' अखा हायो नालाय बे अखानिफ्रायनो मोननाय जायो नोंथां। आरो बे अखाखौ अखानि दैखौ जोंङो दुब्लि फोथाराव लाखिना दोननो थाखाय गेजेर गेजेर जोंङो आलि होनानैबो दोननायखौ नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां
बेनि अन गायैबो जोंनो नांगौ जायो खोथिया। बे खोथियाखौ मोननो थाखाय औ जोंङो गिबियावनो जेनेबा माइज्लिखौ नागिरना दोननांगौ जायो। बै माइज्लिखौ जोंङो गिबियावनो बस्थायाव सोनानै औ दैयाव जोंङो हाखराव एबा बहाबा दै थानाय जायगायाव जोंङो दैयाव सोमना दोननानै हरसे बा हरनै सोमनानै दोनो नोंथां बे सोमना दोननायनि उनाव बेखौ हरसे हरनैनि उनाव जोङो बोरियाव बोखांना दोनो जाहाथे बै दैया एसे स सरगारो आरो बेनि उनाव जोङो बेखौ औ बिदिनो न'आव एबा उसुंङाव जोङो हायाव जोङो माबानानै दोनो ओ लखबनानै दोनो साथ लखबनायनि उनाव बे खौ जेनेबा थास' बिलाइ गदोर फोरदों जोङो जोख्लोबनानै दोनो जाहाथे बेवहाय जोंनिया गाजा बेरो आरो बिदिनो बेखौ जेब्ला गाजा बेरो अब्ला फोथारसिम लानानै थांनाय जायो फोथारसिम लाना थांखांनायनि उनाव फोथाराव लान थांनाय जायो बेनि उनाव जोङो ओ फोथाराव लांखांनायनि उनाव जेनेबा बै हायाव जोङो हालेवनानै दोनो नालाय हालेवना दोननाय औ हालेवना दोननाय हायाव जोङो बेखौ सारनानै हैनाय जायो
औ नंगौ नंगौ थारैनो सैथो नोंथां बुंनाया
बेयो जोंनिया दान मोननै मोनथामसोनि नि उनाव जोंनिया गोजौ जानो हमो गोजौ एबा फुनो हानाय जायो बिदिनो जेब्ला बेखौ जोङो फुनो हानाय जायो अब्ला जोङो बेखौ फुनानै बै गाय मा दुब्लियाव जोङो गायनायखौ नुनो मोनो दुब्लियाव जि जायगायाव जों गायगोन बे जायगाखौबो जोङो ट्रेक्टरजों नङाब्लाथाय नांगोलफोरजोंनो एवनानै लाग्रोनायखौ नुनो मोनो
औ नंगौ नोंथां नंगौ
जोङो एवनायखौ थ' खेबनै खेबथाम एवनांगौ जायो जोङो एवबाथाय बेवहाय बै हा जायगायाव जुदि हाग्राफोर दङब्ला बे हाग्राखौ जों गिबियावनो साफा खालामना लाग्रोनाय जायो लाखांनायनि उनाव जोङो औ बे बिदिनो हाख खौ गोमोन खालामखांनायनि उनाव बे जायगायाव जोङो गायनाय जायो गायनायाव जोङो ओ हिन्जावफोरखौ गोबाङैनो गायनायखौ नुनो मोनो जोंनि जायगायाव आरो गायखांनायनि उनाव जेब्ला माइ आबादा गोजौ जायो गोजौ जानानै जेब्ला फिथाइ थाइनो हमो थायनाय थाइनो समाव जोङो एसे हासारफोरखौ होनाय जायो मानो होनब्ला बै फिथाइया माने जोंनिया माखासे जानाय रखम जों हासारखौ सानना होयो आरो जेब्ला बे औ नोंथां बिदिनो जेब्ला बे ओ माइ बिदाङा जोंनिया मोनगोन मोनबाथाय जों बेखौ खासिजों जोङो हानायखौ नुनो मोनो बेखौ गामिनि ओनसोल ओनसोलनि सुबुंफोरानो थांनानै जोङो खासिजोंनो हानानै न'सिम लाना फैनायखौ नुनो मोनो न सिम लाना फैनायनि उनाव जोङो गोबाङैनो बेखौ ट्रेक्टरजों मारा होनायखौ नुनो मोनो मारा होखांनानै जेब्ला बै माइआ जोंनिया औ माइया मोनगोन अब्ला माइ फिथाइखौ मोननायनि उनाव जों बेखौ दुलि एबा बस्थाफोराव जोङो सोना दोननायखौ नुनो मोनो। बिदिनो आरो जोंनि जायगायाव आरो बै थानाय खौ जोङो जायखौ बुङो जिगाब बे जिगाबखौ जोङो ओ हुंनानै दोनो आरो नोंथां बिदिनो जोङो माइ आबादखौ औ नोंथांमोननि औ नों थांमोननि जायगायाव मा रोखोमै जेनेबा मा मा मा आबाद मावो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ थारैनो नोंथां बुंनाया सैथो थारैनो नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो गोबां सुबुङा माइ आबाद मावनानै ओ जायो नोंथां औ बेबायदिनो जो जोंनि ओनसोलाव गोबां माइ आबाद मावनाय जायो जायखौ जोङो ओ सानसेयावनो जोङो माजि थामजि बिगासो हाखौ सानसेयावनो एवनानै मा ओम गोबां माइ आबाद मावनायखौ नुनो मोनदों आरोना नोंथां। बेबायदिनो औ जोंनि ओनसोलाव ओ बेबायदिनो जोङो ओ माइ माइखौ ओ बोरै ओ बोरै ओ बेबायनो
औ नंगौ नोंथां हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां
उनाव बेबायदिनो जोङो मा ओ खोथियाखौ जोङो फुनो सम जायोबथाय जोङो बेखौ गामिनि सुबुंफोरखौनो जों हाजिरा होनानै फुहोनानै माइ माइ गायो आरोना जोंनि खै नोंथां। ओ बेबायदिनो ओ बेबायदिनो जोङो जोंनि ओनसोलाव गोबां रो खोमनि माइ माइ आबाद मावनाय जायो जेरै- जोंना बायसुमुथि ओ बेबायदिनो जोंना अनजना रनजित खरमा बे फोरबायदि ओ बेफोरबायदि ओ बेफोरबायदि जा थोनि आबाद मावनायखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो आरोना नोंथां।
नोंगौ नोंथां थारैनो।
थ' गोबां ओ गोबां उम गोबां बेबायदिनो टेक्टर ओ मिसि यिं इदि ओंखारबाय नालाय नोंथां बेबायदिनो आथिखालाव गोबां जिंगासि नांगौ गैला गोबां गोबां हा गायनो हा हायो आरोना नोंथां बेबायदिनो औ जोंनि ओनसो लाव मा जोंनि ओनसोलाव साखाथियावनो जोंनि दैमा दङ बेयो मा जोंनि ओ दैमाया जोंनि ओ दैज्लां बोथोराव अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव जोंनि माइ आबादखौबो गाज्रि खालामनाय जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनदों आरो ना नोंथां बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव गोबां सैमा बे दै ओ गो बि नो दैमाया दै लोमनानै जोंनि आबादफोरखौ नस्थ' खालामनानै जोंहा जोंनि आबादारिफोरा गोबां खहा जानायखौ जोंनि ओनसोलाव गोबां नुनो मोनदों। बेबायदिनो जोङो औ बे बेबायदिनो जोङो जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो गोबां गोबां सुबुं फोरा आबाद मावनानै मा जोंना माइ आबादावथ' गोबां बेबायदिनो जोंना माइ आबाद गाय खांनाय ओ माइ गायखांनायनि उनाव जोंना गोबां रोखोमनि ओम एम्फौ एनला जायो नालाय नोंथां माइखौ बिनिनो गोबां मुलिफोरबो होनाय जायो बेबायदिनो होखांनानै जोङो मा जायगायाव जोंनि माइआव हाग्रा रज' जायो नङा होमबा नोंथां हाग्राफोरखौ मा बेबायदिनो साफा खालाम नानै गामिनि सुबुंफोरखौ बाज जों हाजिरा होनानै मा साफा खालामनानै लानो लानाय जायो आरो बेबायदिनो जोंनो गोबां गोबां माइ आबाद माइ आबादाबो गोबां गोबां बुरजा बुरजा माइ फिथाइ थायनायखौ जोङो जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनबोदों आरोना नोंथां औ बेबायदिनो जोंना बेबायदिनो माइखौ माइ माइ माइ आबाद जायखौ जोङो माइआ फिथ थायखांनायनि उनाव जोङो बेबायदिनो जोङो माइखौ न'आव हानानै लाबोनाय जायो आथिखालावथ' गोबां माइ हानो थाखायबो गोबां मेसिनफोरबो ओंखार ओंखारबाय नालाय नोंथां आथिखाालाव गोबां सुबुंनि गोनांथि गै या गोदो गोदायसो गोबां सुबुंफोरा माय बेबायदिनो आख खायजों हाननानै गोबां सुबुंफोरा खस्थ'बो जानाङोमोन आरो गोबां ओ गोजान गोजाननिफ्राय जोङो मा माइ दांग्रिखौ बाननानै न'आव लाबोनायखौ जोङो गोदो गोदाय नुनो मोनोमोन आरोना नोंथां। आथिखालाव औ आथिखालावथ' त' गोबां जुगाबो जौगाबाय नालाय नोंथां बेबायदिनो जोंना गासैबो सोलोंथाइ गोनां जाजोब्बाय सुबुंफोरा बेनिखायनो आथिखालनि सु सुबुंफोरा मा ओ ओ जोंनि बेबायदिनो ओ मेसिनफोरजों माइखौ हानानै मा सानसेयावनो नाखानानै नाखानायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां। बेबायदिनो टेक्न'लजिया गोबां जौगानाय बेबायदिनो बेबायदिनो गोबां गोबां बेबायदिनो जोंना माइफोरखौ हा ओ माइफोरखौ बेबायदिनो ओ ओ दुब्लियावनो नाखानानै हानानै नाखानानै न'आव लाबोनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां। औ बेबायदिनो जोंना ओ बेबायदिनो गोबां जोंना ओ उम हाखांनानै लाबोनानै जोङो गोबां जोंना रांबो थांनाय जायो नोंथां बेबायदिनो जोङो माइखौ न'आव लाबोनानै गोबां माइफोरखौ गोजान गोजान जायगायाव फाननायबो नुनो ओ नुनो मोनदों आरोना नोंथां गोबां गोजान गोजान जायगायाव फाननानै मा गोबां बेसे बेसेन गोसा राङाव फाननानै मा गावबा गावनि न'खरखौ सामलायनायखौ नुनो मोनदों आरोना नोंथां। अ बेबादिनो जोंनि ओनसो ओलाव ओ बेफोरबायदि उम बेफोरबायदिनो माइ आबादखौ मावनाय जायो आरो ना नोंथां बे बेफोरबायदिनो आथिखालावथ' गोबां सुबुंफोरानो ओ बेबायदिनो गोबां ओ न' माइफोरखौ जोङो आखाइजों हानानै लाबोनायखौ जोङो खम नुनो मोनो आरोना नोंथां जोंनि ओनसोलाव। गासैबो सुबुङानो मेसिन खौ बाहायनायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो जोङो माइ आ आबादखौ मावनाय जायो आरोना नोंथां। औ नोंथांमोननि औ नोंथांमोननि ओनसोलावबो। औ नोंगौ
जोंनि ओनसोलाव जोङो माइ आबाद बुङोबाथ' बेवहाय माइ आबाद हिसाबै जोङो माबा रन्जित माइखौ गोथौ हायाव गोबां मावनाय नुनो मोनो। आरो बेनि अनगायैबो ओ जोसा माइब्रा बंग बन्धु बेफोर आबादफोरखौबो जोङो मावनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नोंगौ नोंगौ औ बेबायदिनो जोङो माइ आबादखौ ओ गासैबो बर' सुबुंफोरानो मावनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां। अ बिदिब्ला जोंनाथ' समाबो जा जाना फैबाय नङा ओमबा नोंथां।
नंगौ नों
औ नंगौ बिदिब्ला। जोंनि सावरायनायखौ जोंङो। बेखिनियावनो दोनथनोसै नामा नोंथांजों माइ आबादनि। सोमोन्दै सावरायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
नंगौ नोंथांजोंबो ओ सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय।
औ बिदिब्ला औ दे औ गोजोननाय थाबाय नोंथां औ।